औ नोंथां।
औ मा खामदों?
आंथ' नै दङ नोंथां ओरैनो गरमथारोबोना बोथोरा। जिरायना दङ।
औ आंबो नै जिरायनानै दं।
आदसा खबरफोर मोजांना नोंथां?
बिदिनोसै खबरफ्रालाय आरो। दसेनो मोजां जायो दसेनो गारजि जायो।
नंगौ नंगौ आं नों आंनाबो बिदिनो मोजांथ'।
ओ।
ओं नों नोंथाङा दा आंजों रायलायनो थाखाय दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ दं दे रायलायजायो।
आं माने नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो।
औ मानिखोथा?
औ माने खोथाया जाहैबाय गोदोनि जुगाव माबायदि आबाद माइ गायोमोन दानि जुगाव माबायदि सोलियो बिनि सोमोन्दै एसे नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन आरो
औ जागोन दे रायज्लायजायो।
आंनि मोनदांनायाव नुनायाव गोदोथ'। गायनाय फुनायाथ' आलदा एसे रोखोमनि जायोमोन गोदोनि मानसिफ्रा माने
फुङावनो दाउला गेसेेरबानो मोसौ खदाल नांगोल जुंगाल लानानै माने ओंखारोमोन आरो हालौनो ना?
ओं
दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला मोसौजों हालौनायखौनो नुनो बिराद खमसै।
ओम, दानि जुगावथ' बे गोदान गोदान ओंखारनाय ट्रेक्टरफोरजोंनो हालोवलाबायो आरोना।
औ बिदिसो नुनो मोनोथ' आरो नोंथां।
ओ,
गोदोनि जुगाव आरो सासे ओंखारबा आरो सासे ओंखारो सासे ओंखारबा आरोबाव सासे ओंखारो। बिदिनो फुं खोमसि खोमसियावनो हालौनो दुब्लि फोथाराव ओंखारबोयोमोन आरोना।
ओं
बिदिनो गोदोनि समाव हालेवनानै गायो फुयो। दानि जुगावथ' बुंनो थाङोब्ला मोसौजों एवनायखौ जोंनि दुब्लि फोथाराव नुनोनो मोनला।
ओं दानि जुगाव बारा नुनो मोनला नुनाया, खायसे दं आरो माखासे मोसौजों दाबो फोथाराव हालेवो।
औ दा जुगाबो जोंना दावगालांबाय थानाय बायदि जालांबाय नालाय जोंनि जुगा सोलायलांनाय जाबाय बिदिनो टेक्टरजों हालेवो दा। आरो ट्रेक्टरनि उनावबा मा फैबावगोन जोंबो मिथि मोनला।
दाथ' बयहाबो नै न'खर न'खर बुंनो थाङोब्ला ट्रेक्टर गोजासै।
औ
दा बोरैबा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मुलाम्फाबो जायो जों फुं सम खिनियाव एवस्लाबनो हायाब्लाबो जों बेलासि समब्लाबो ट्रेक्टरजों एवनानै जों माइफोरखौ गायनो हायो आरो
औ दानि जुगाव माइ गायग्रा मा मेसिनबो ओंखारबावबायसो।
औ नंगौ नोंथाङा थिग खोथाखौनो बुंदों गोदोनि दिनावथ' जों नुनो मोननाय हिसाबै खोनानो मोननाय हिसाबै गाव गावनो फाला बदल गायलायनाय जमा जमा दानि जुगावथ नै मेचिनबो ओंखार ओंखारबावबायसो होननाय खोनादोंथ आरो
जोंथिंबो इदिनो मेचिनजों गायफैलाबायदोंमोन।
औ समजों लोगोसे दावगालांनाय बायदि जालांबाय आरो
ओ
दाथ' मा होनबावगोन नोंथां जुगानि बिदि आरो बिनि उननिफ्राय उनाव मा जालांबावगोन मा ओंखारबावगोन जों नुलांबाय थानो मोनसिगोन लासै लासैनो
माथो खालामबावनो आजिखालि मोसौफोरबो फिसिबावलासो सोरबा सोरबा
नोंगौ। मोसौनि अनजिमायाबो खमायलांबाय लायोब्लाबोथ' गाय औ गाय खेर लोंनो थाखाय मोसौ गायफोरखौल' बांसिन लानाय नुनो मोनसैथ' आरो
मोसौ गाय बांसिन लानाय नुयो दानि जुगाव
औ
दानिजुगाव दानिजुगाव हालौलाना दान जुगआ हालौला मोसौफोरजों बिनिखायनो मोसौ हालुवाफोरखौ बारा लाला आरो
औ नंगौ। गोदोनि जुगाव बयबो जमा जमा दुब्लि फोथाराव हालेवलायनाय नुलायोमोन गोसोफ्रा
जेनेबा मा होनगोन बेखौ ओ बानाय फैयामोन आरो खाथि खाथि बैबो हालौगोन बेबो हालौगोन दानि जुगावथ' सोरबा बायदिया सासे हालौवोब्ला सोरनिबा हालेवनायखौ नुहुरबा ट्रेक्टरजों गोसोआ बाखांनाय फैयो माने बिनिखायनो माने दा मोसौजों हालवनायखौ एंगारलांनो हमनाय बायदि जाबाय आरो
औ गराय नुबा सिं बायो होननायनि
औ बिदिनो जाहैबाय नोंथां
सिगां दानि सम दानि समावथ' मानसिखौनो मोननो नागिरला खोथिला खोथिया हाजिरा मावनो फुनो
नंगौ नंगौ नोंथां
सिगांसो एभेलेबेल जायोमोन नालाय
औ हाजिरा नागिरब्लाबो मोननो थांला नोंथां नंगौ नंगौ।
औ
नोंथाङा आरो बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
बिनि सायावथ' दाथ' नै बिराद सिगां सिगां माइ गायनाय जायो गोदोनि जुगाव एसे माने एसे लेट गायोमोन आरो ना माने
औ नंगौ।
दायनि आंखाल गैयै माने दानजु गथ' दैनि आंखाल गोबां जाबाय अखा हानायनि अखा हाया अखाफोरा बारा हाालाना दानि जुगाव
औ
सिगां बोथोर फैबानो अखाया नांगौ नांगौ जखानि हायोमोन आरो
औ आं नुनो थांनायावथ' गोदो मिथिनायाव आरोना गोदो बिदिनो हाग्रा बंग्रा सिफायनानै गायनाय नालाय
औ
माइफोराबो मोजां जायोमोन आ बाद जिखुनु मोनसे माबा मोनसे मैगं गायबानो माइयानो जा फान्थाव सबाय बिमा मोनसे मैगङानो जायाथों मानो गायबानो माने जायोमोन होननाय खोनानो मोनबोदों आरो ना
औ-
दा नै फैयै फैयै दानि जुगफोरसिम दानि दिनसिम खमसिम मैगंफोरा जाबांनो हमला
दानि जुगावथ' बांसिनानो मुलि होनासो गायबावो
नंगौ औ
सिगांनि जुगाव हासार नांलाय लायामोन मुलि नांलाय लायामोन हारसिंनो मोजाङै थाङोमोन
नंगौ दाथ' नै मैगं माबा मोनसे मैगं गायबानोै एम्फौ जानाय
अरफायनाय नुनो मोनसै
ओं
हासार होआबानो जाला दानि जुगाव आरोबाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा आंनि साननायावथ'
औ आंनि साननायावथ' आथिखालाव मानो बेफोरबायदि जायो बेफोरखौ सानो माने आं
औ जुगजों लोगोसे सोलायलांबायना गोबांनो
बेफोरबायदिनो बुंनांसिगोन ना साननांसिगोनथाय
औ
आदसा नोंथांलाय ओरैनो दा माइफोरा खै बिगासो गायदों नोंथां
जोंहा माइखौ आदिसो होदोंलै देग्लाय
आदसा खै बिगासो जागोनमोन
गासै नय दस बिगासो जागोनदां
अ गायखां औ जोंना बुरजायायानो गायदोंमोन नोंथां थ्रिस बिगासो जागोन
थ्रिस बिघा
औ थ्रिस बिगायाव दा औ बुजिजायानोमोन नोंथां माखासे गायखांबाय दंबावो आरोना माखासे
औ थ्रिस बिगा गाहाम थाब गायखांनाय नङा दां
औ बिदिनो होननायानो दंबावो नोंथां फन्द्र' बिगासोआनो जाफ्रामबावगोन नामा गायबावनो दंबावो।
दा जोंना बोथोराबो नै हाबाथाय हाबाय अखायानो बांद्राय हायो। आरो सान्दुआबो दुंबाथाय दुंबाय बांद्राय दुङो।
जोंथिंथ' नै अखायानो हानो रोंला मा जाखोथाय।
जोंथिं अखायालाय दं नोंथां अखायालाय सिन्था गैया जोंथिं गायग्रा फुग्राखौसो मोना नोंथां।
गायग्रा फुग्रा दानि जुगावथ' मोननो थान गोबांनो।
उम
गोदोसो लेंबानो फैयोमोन लेंबानो फैयोमोन। लाख'लायनो जायामोन आरोखि।
दा नै गायग्रा फुग्राखौनो हाजिरा नागिरब्लाबो मोननोनो थांला माथो।
उम बिदिनो जालांबाय। जोंथिंथ' नै माइखौनो गायजेननो फुजेननो मोनाखै।
आतसा
अखानि थाखायनो।
औ
नोंथांमोनथिनोथ' एभेल एबेल खोमा ना दैफ्रा?
दङ नोंथां सिन्था गैया जोंथिं।
सिन्था होननायानो गैया नोंथांमोनथि।
होनब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां? नोंथांसिम आंनि थाखाय दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ जागोन जागोन नोंथां।